हेलौ नोंथां अ नोंथांङा दायो मा खालामदों?
ओरैनो दं नोंथां।
उम नोंथांङा दायो माबाफोर खामानि एबा माबाफोर हाबा मावनांगौ दं नामा?
गैनायालाय गैया नोनथां दायो।
अ नोंथांङा दायो माबाफोर खामानि एबा माबाफोर हाबा मावनांगौ गैयाब्ला आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंदि मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो आं नोंथांनाव सोंथि सोंनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन, दा नोंथांङा बेफोर मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां? अ अब्ला बे टपिक एबा आयदायानो जादों जोंहा नोंथांङा हाजो गाखोनानै माबायदि मोनो एबा हाजो गाखोनानै जोंहा मा मा नुनो मोनो एबा हाजोआ मा बायदि जायो बेफोरनि बागै नोंथांङा आंनो हाजोनि बागै फंनैसो एबा सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोनथां।
अ अब्ला दे बुंनायसै नोंथां
दे बिब्दिब्लालाय
हाजोआ जाबाय जोबोद समायना रमायना मिथिंगानि दंफां लाइफां जिब जुनारफोरजों बुंफबनाय मोनसे जायगा एबा बिफां लाइफां जिब जुनारफोरनो मोनसे थाग्रा खुलि होननानै यै जों मोनथिनाय जायो आरो हाजोआ गोजौ गाहाय दाब दाब जायगाफोराव हाजो थायो।
आरो गोजान गोजान जायगाफोरावबो हाजो थायो। हाजोआव जों गाब खोनानै बांसिनानो बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ जिब जुनार बायदि मुवा बेसादफोर एम्फौ एनलाफोरखौ जों हाजोआव बांसिनैनो नुनो मोन नो आरो बांसिनैनो गुबुन मानसिफ्राबो हाजोफोराव गाखोयो आ रो आंबो हाजोआव गाखोनानै जोबोद मोजां मोनो मानोना हाजोनि बे गोजौ गाहाय जायगा फोराव गाखोनानै जों एबा खोनो हायोब्ला जोबोद मोजां मोनो एबा गावनि गोसोखौ बे गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर हाजोफोराव गाखोहैनानै नुफेरि मुवा बेसाद खौ जों नुयोब्ला एबा नुफेरि जि बेसादफोरखौ जों नुयोब्ला जोबोद गावनि गोसोखौ मोजां मोनो आरो हाजोफोराव जोङो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ नागिरनानै जों लायो जेरै बन मैगं थाइगं औवा आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि दंफां फोर खौ जों हाजोफोराव नुनो मोनो जाय बिफां लाइफां फां एबा बायदि मुवा बेसादफोरा जोंनि थाखाय खामानि होयो बेफोरखौनो जोङो हाजोफोराव नागिरनानै लायो आरो हाजोआनो जोंनि बुहुमखौ बेंखनजोबनानै दङ आरो हाजोआ जोंनि जायगा ओनसोलफोर खौ बेंखनजोबनानै दं आरो हाजोआव गिदिर गिदिर रोखोमनि अन्थाइ आरो हाजोनि हाफोरा एसे गोमो खालारहांनि जायो। आरो हाजोआ नुनायावहाय जोबोद समायना रमायना जायो मिथिंगाजों बुंफब नाय सोरगिदिं जोंनि सोरगिदिं थानाय हाजोफ्रा जोबोद समायना रंमायना आरो हाजोफोरा अनेक दाब दाब जायगायाव दङ जेरै गुबुन गुबुन हा दरफ्रावबो जों समायना रमायनानि हाजो नुनो मोननाय जायो। आरो हाजोआ गोजौ गाहाय जानो हायो। आरो हाजोआवनो जोङो बेरायनो थाङोब्ला एसे मोजां जायगा लानानै जोङो दसे सम न' लुलाबायनानै थाथ'नो हायो आरो आथिखालनि जुगाव हाजोफोरावबो हाजोफोरखौ एबा हाजोनि बिफां लाइफांफोरखौ गोबां रोखोमनि दानस्रांनानै हाजोखौ समान खालामनायबो नुनो मोनसै आरो बेफोराव सुबुंफ्राबो थानो हमबाय एबा हाजोफोर बायदि जाय गायावहाय गिदिर गिदिर न'फोरबो लुनो मोननाय नुयो आरो हाजोफोरखौबो दानस्रांनानै एबा साफा खालामनानै दानि जुगावहाय आबाद मावनायबो जों नुनो मोनसै बेफोर बायदि गोबां रोखोम मनि
आबादफोर हाजोफोराव जायो जेरै थास' जुखाम बायदिफोरखौ हाजो ओनसोलफ्राव बांसिनै मावनाय जायो आरो। हाजोआव गाखोनो थाखाय एसे मानसिया एसे मोजां जानांगोन मानोना हाजोआ गोजौ गाहाय आरो हाजो गाखोनो थाखाय मानसिया एसे गिनो रोङि जानांगोन मानोना हाजोआ गोजौ गाहाय जायो जोबोद गोजौ गोजौ हाजोफोरबो दङ बेफोराव गिग्रा मानसि फ्रा गाखोनो हाया। आरो हाजोआ जेरैबायदि थिया थियाबो जायो खायसेया खायस्लेंफोरबो थायो हाजोफ्रा बेफोराव जों गाखोनांगौ जायो एबा गाखोहैनो लुबैयो एबा थांनो लुुबैयो जों हाजोफोराव गाखोबा एबा हाजोनि थिखिनिफ्राव गाखोबा जोङो जोंनि समायना रमायना ओनसोलफोरखौ गावनि मेगनजोंनो नुहुरनो मोनो एबा जोंनि समायना रमायना हायेनफोरखौ जोङो हाजोफोराव गाखो खोनायनि जाउनावनो जों मोजाङै एबा रोखायै नुहुरनो मोनो दायो नोंथाङा आंनि बे हाजो गाखोनानै मोजां मोननाय एबा नुनाय एबा मा मा हाजोफोराव मा मा मुवा बेसादफोर मोननाय जायो बेफोरनि सायाव बुंनाय एबा सावरायनायखौ माबायदि मोनदों नोंथाङा
नोंथांनि हाजोनि फोरमायना होनाया हाजोनि सोमोन्दै फोरमायना होनाया जोबोर मोजां आरो सैथो
बिब्दिब्ला नोंथाङाबो आंनो नोंनि मिथिनाय बायदियै हाजोआ माबायदि जायो हाजोआव जों मा मा मोननो थाङो आरो नोंथाङा हाजो गाखोनानै गोसोखौ माबायदि मोनो बेनि बागै सुंद'यै आंजों सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां।
दे बिब्दिबालाय दसे सावरायनोसै
औ जोंहा हाजो होनोब्ला दा गासैबो मिन्थिजोबखायोबा गासैबो बुजिजोबखायो जे हाजोआ मोनसे जोंनि मिथिंगायावनो थानाय मिथिंगायारि सम्फद। जायनि जाउनाव जोङो हाजोनिफ्रायबो जोबोद मोजां मोजां मुलाम्फा जायो एबा हाजो बुङोब्ला जोंहा बे मिथिंगायारि सम्पद जेराव जोङो नुनो मोनो बिफां लाइफां बायदि बायदि रोखोमनि एम्फौ एनला जेरै सियाल मोसा मैदेर बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोर एबा जिबिफोर बेनि अनगायैबो जोंहा हाजोआव बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद नुनो मोनो जेरै अन्थाइ, बाला, हाग्रा बंग्रा, दाउसिन दाउला, जिब जिउ जिबफोर जिउ गोनां जेरै जिबि नङै जिउ गैयै बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा नुनो मोनो आरो जोङो हाजो गाखोनानै गावनि देहाखौ थाग्रा खालामनो हायो आरो जोंहा हाजावथावना बायदि बायदि रो खोमनि मुलाम्फा जायो जेरै जों हाजोआव थाङोब्ला बायदि बायदि रोखोमनि बिफां जेरै जाय बिफाङा मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ थायो आरो जों बेफोराव थांनानै जाहैनो हायो फिथाइ सामथायाइफोरखौ आरो बिनि अनगायैबो हाजोआव बायदि बायदि रोखोमनि बिबार बिबारफोर बारो जायखौ जों नुहैनो हायो समायना रमायना आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि हाजोखौ लानानै बुङोब्ला जोंहा मुलाम्फाबो जायो एबा गोगगानोबो हायो एबा गावनि जिउखौ गोजौ थाखोसिमबो लांनो हायो बयजोंबो सिनायजानो हायो गावनि मुंखौ खामायनोबो हायो जेरै जोंहा दरसे हाजोआव बयनिबो जौसिनाव गुबुन सुबुंफोर गाखोफेरियाव जोंहा गाखोना थांनानै थिखिनियाव मोनहैयोब्ला जोंहा बयनिबो मादाव बेनो देरसिन एबा बेनो गोजौसिन हाजोआव गाखोनो हादों होननानै जोंहा मुंदांखा जायो आरो बिनि जाउनाव जोंहा एसेसो रां बान्थाफोर मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो हाजो बुङोब्ला जोंहा आरो बुजिनो हायोदि हाजोआ मोनसे मिथिंगायारि सम्पद। जेराव जोङो गासैबो जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा सम्फदफोरखौ मोननो हायो एबा हाजोनिफ्रायनो जों गासैबो बुस्थुफोरखौनो मोननो हायो आरो जों बेयाव जोङो बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनारबो नुहैनो हायो मैदेर, गान्दा, अमा बायदि बायदि रोखोमनि सियालफोर बायदि बायदि जों जिउआव नुफेरै नुफेरै बुस्थुफोरखौ जोंहा हाजोआव थाङोब्ला नुहैनो मोनो आरो जोंहा हाजो गाखोयोब्ला जोंहा जोंनि देहाखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा हाजोनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद मोननो हायो एबा नुनो हायो एबा गाव गावनि देहाखौ थाग्रा लाखिनो हायो दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि हाजोनि फंनैसो सुंदयै बुंनाय एबा फोरमायनाय रावखौ माबायदि मोन्दों?
जोबोर मोजां जादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा जि आंनो हाजोनि सोमोन्दै बुंदों नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथोआनो एबा नंगौआनो दा नोंथांजों कलखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा?
औ दे नोंथां।